नोंथां
औ नोंथां
खोनादोना नोंथां
औ खोनादों खोनादों।
सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नों
नोंथाङा बे समाव नोंथाङा फ्रि दङ नामा नोंथां?
फ्रियैनो दोङो।
अ मा मैगं जाखो नोंथां।
आ मेग गंङा अनलासोमोन अनलाजों नाजों
औ औ। जों दायो दावबायनायनि सायाव रायज्लायगोन आरो नोंथां।
औ
नोंथाङा मा बबे बबे बबे जायगायाव दावबायनो। थांनो मोनखो आरो बबे बबे जायगायाव दाबो थांनो गोसो दङ बेखौ ससे फोरमायजागोन। नोंथां।
औ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों मिथिखायो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि हान्थिनाय बा थांनानै जिबायदि समाय मिथिंगा दोङो बा महर दोङ बेखो नायनो लुबैनानै जि था थांनाय जायो। नायनायनानै बुङो। ओ आं माहा दावबायसोनानै। मानो होनोब्ला थांनाय। मे मासावसो आङो थांनाय माबायाव थांनाय जादोंमोन। शिलंनि बुल स्ट्रेक होननाय जायगायाव। बेयाव दावबायनाय जादोंमोन आरो बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सा बेयावहा माबायदि थांनाय आरो बेयाव थांनानै मा बायदि मोनखो बा बिनि समायनाया माबायदि बेनि फारसे
औ
बे बुल स्ट्रेट होननाय जायगाया शिलंआव दोङो शिलंआव मोनसे जि हाजो बे हाजोनि गाहायाव मोनसे दैमा दोङो आरो बिनि सायाव बिनि खाथियावनो सा खाथियावनो बिफां सेर सेर बिफां बेबायदि थानाय मोनसे समायना जायगा जाय जायगायाव थांनानै बेबायादि गोजोननाय मोननो हायो जेनेबा बा जोङो माब्लाबा समाव बेबायदि ओ साननानै बेबायदि गोबां बेबायदि साननायफोरजों। न' न'आव थायोब्ला बेबायदि खामानिफोरजों हाबाफोरजों उम बेस्थ' जानानै था यो बेफोरखो। जुदि जोङो दावबायनो थाङोब्ला मोनसे मोजां जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला। ओ बेयावहा बेबायदि मोनसे मोजां थासारिखो मोनहैयो आरो। ओ बे ओ बुलस्ट्रेक होननाय जायगायाव हान्थिनो थाखाय। उम आङो थांनाय जादोंमोन बाइकजों।
औ औ औ।
गहाटिनिफ्राय उम गुवाहाटिनिफ्राय चिलंसिम आरो बेयावहा जोङो बाइक दोननान नै जि बुष्ट्रेक होननाय जायगायाव मोनहैबाय बेयाव मोनहैखांनायनि उनावहा बियो हाजो। एरिया जिहेथु हाजो जायगा जिहेथु। बेवहा जोङो आयथिंजों थाबायनांगौ जादोंमोन बा हान्थिनांगौ जादोंमोन। बेनिफ्राय जोङो बेबायदि हाजो उम। हाजोखो दावख्लायनानै गाहायाव थांनाय जादोंमोन आरो बेयाव जिबायदि समायना नुथ थाइखो नुनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों ओ बेबायदिनो नों बेबायदि दाउबायनानै गोजोननायखो लानोहागोन आरो बेल नंङा उम बेबादि ज जोंनि आसामावनो थानाय बयनिख्रुइ साखोन सिखोन गामि ओ इंलिसाव बुंनाय जायो जो ए क्लिनलिनेस भिलेज अफ आसाम होननानै ओ बेयावबो दावबायनाय जाबाय बियो दोङो गुवालपारा डिस्ट्रिक्टआव।
औ।
बि गामिनि मुङा जाहैबाय रांसाफारा ओ जायहा जोंनि आसामनि मादावनो बयनिख्रु ख्रुय ओ साफासिन बा बयनिख्रुइ ओ बेबायदि समायनासिन गामि होननानै मुंख'जायो। ओ जाय गामियाव। बेबायदि मैला बा दाखोरफोरखो नुनाय जाया ओ बेबायदि मोनसे सा साफा उम बेख खो लाखिनानै बिथांमोननि गामिया बेबादि मोनसे आसामनि मादावनो साफासिन गामि होननानै मुंख'जादों उम बे गामियावबो हान्थिबाय। ओ बेयाव जों थांनाय जादोंमोन। ओ बासनि गेजेरजों। बेबादि ओ गुवालपारा डिस्ट्रिकआथ' बुहुथ गोजान जायो नालाय जों थानाय जायगानिफ फ्राय बेबायदि जोङो हरसे बेबायदि हान्थिनांगौ जादोंमोन बिफ बादि हानथिनायनि गेजेरजों बे समायना गामिखो आंङो नुनो मोनबाय आरो बिबादि उम माइ मायाव थांनो गोसो जाबावो होननानै नोंथाङा सोंथि सोंदों बेनि बागै बुंनो थाङोब्ला बा उम आथिखालाव जोंनि आसामाव बेबायदि ओम मुंदांखा जानाय जायगा। जाय थुमजां होननानै मिथिनाय जायो दिमासा
औ औ औ।
दिमासाव डिस्ट्रिक्आवहा दोङो बे जायगाया जायायाव थ
उम अरुणनाचल हादोरसा बेयावबो जिबायदि टावां होननाय मोनसे जायगायाव बे जाय जायगायाव बरफफोर गोलैनाय जायो‌। ओ बे जायगायावबो हान्थिनो गोसो आरो नोंथाङा माबाफोर बिनि सानदोंब्ला बुंनो हागोन।
ओ दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोङो ओ ओ बे दावबायनाया ओ जोङो गोजां बोथोराव बांसिन दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेयाव जोंहा स्कुलनिफोरबाबो। ओ बिदिनो जमायै दावबायनो थांनाय। ओ बिदिनो सानै साथामदो दावबायनो थांनाय। ओ आंनि बेलायाव आङो ओम दा दावबायनो मोननाया जाबाय गोजान गोजानाव एसे। ओरैनो आङो सिलं सिलङाव थांनो मोनबाय ओ बेनिफ्राय ओ शिलंआव थांनो मोनबाय क'क्राझार थांनो मोनबाय जोंनि बि टि सि निनो सिलं आरो क'क्राझार। बेयाव थांनो मोनबाय बेनिफ्राय ओ बे मोननैयावल' थांनो मोनबाय आं मोनबाय आरो आङो दावबायनायनि माबायाव। ओमफ्राय गोजान गोजानफ्राव ओरैनो ओ खाथि खाला ओरैनो मार्केटफोराव थांनो मोनदो आरो। बिदि डिस्ट्रिकआव थांनो मोनाखै। बेनि गेजेराव आङो ओ बेरायनो लुबैबावो आरो। ओ बिदिनो नोंथाङासो दासो बुंलांबाय ओ बिखि टावां दङ। टावाङाव बर गोग्लैयो। बे टावां बाथ्राखौ जोंबो खोनायो खिन्थु जोङो थांनो गोसो जायो आरो थांफेराखै। बिदिनो जोंहा ओ ओ गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगा दङ जोंबो थांनो लुबैयो खिन्थु ओ थां थांनो सानो आरो थांनाय जाया। जोंहा ओ प्रब्लेमबो जायोना फैसा थाखानिबो बेनि थाखाय जोङो गोजानाव थांनाय जाया ओ बेनि गेजेराव ओ ओ ओ उम दावबायनायाव ओ जोङो ओ गोजां बोथोर आरो गरम बोथोर दङना? दा बेनि गेजेराव जोङो ओ गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव मोजांसिन जायो बेरायनो। अ। गस्ला गानफब जोमफब जेकेट ससमा घरि जुथा गाननानै जोङो मोजाङै जोङो ओ गानफब जोमफब थांबाय थांना ओ मोजाङै जोङो बिदिनो रिल्स फट' गोदान गोदान लंपेन गस्लादो बिदिनो बानायना फै फैनो हायो आरो ओ बेजों लोगोसे जों आ ओ गोजां बोथोरफोराव जोंहा ओ बिदिनो ओ बैसागु ओ बैसागु नङादे गोजां बोथोरफ्राव जोंहा बिदिनो फुजा मेलाया बांसिन जायोना? बेनि थाखाय जोङो गानफब जोमफब फुजाफोराव थांनो मोजां मोनो आरो गोजां बोथोराव। बेनो आरो नोंथाङा आरो बिनि बागै ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथाङाथ' फोरमायबाय नोंथाङा बेबायदि। बिदि गोबां जायगायाव थाबायाखै बा दावबायाखै।। उम आंनि बेलायावबा आङो थाबायबाय गोबां जायगायाव दावबायबाय आं अरुणाचलावबो थांबाय।
औ।
ओ अरुणचलाव थांनानैबो आं बेबायदि एक्सपिरियेन्स बा गोजोननाय बेखौ मोननो हाबाय ओ बिनि थासारिया बा बिनि ओ आबहावाफोरा माबायदि जायो ओ गुबुन गुबुन जायगानि आबहावा फोरा माबायदि जायो बेफोरनि बाग गैबो आङो गोबां सोलोंनो हाबाय दावबायनायनि गेजेरजों जों दावबायनाय होनोब्ला मा मात्र' बेबायदि दावबायनायल' नङा थेबो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां बेबायदि ओ बाथ्राफोर बा। नुनानै सोलोंनो हायो ओ जों।
औ।
ओ आरणाचलावबो थांदोंमोन बेयावबो। थांनानै जों नुनो मोनबाय बिनि जिबायदि हाजोनि समायनाय जों हाजो होनोब्ला मिथिखायो। खायो जोङो जि हायेन जायगायाव थायोखाय जों हाजो-हाजो जायगाखौ समायना। नुयोबो आरो समायना बेबायदि मोनसे ओ मो-मोनो। जों जेब्ला दावबायो ओ बे आरणाचलावबो बे। बेबायदिनो मोजां हाजोफोर बेबायदि समायना बिफां-लाइफांफोर।
गुबुन मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों आं नोंथां।
औ।
अ नोंथाङा ओ गोजां बोथोर आरो ओ-ओ गरम बोथोरनि गेजेराव बबे मोनसेखौ बां। सिन मोजां मोनो नोंथां?
औ गोजां बोथोर आरो गरम बोथोरनि गेजेराव बुङोब्ला गोजां बोथोरखौनो मोजांसिन मोनो। मानो होननानै होनोब्ला गोजां बोथोरावहा ओ बेबायदि गानफब-जोमफब जों थानो हायो। यो जेकेटफोर गाननानै थानो हायो सुवाइटारफोर। गाननानै जों थानो हायो आरो गरम बोथोरा जाहैबाय ओ। गरमनि थाखाय जोङो गोबां बेबायदि गोलोमो आरो गरमजों थानो हाया जायो बेनि थाखाय जोङो गोबां। बां बेबायदिनो माब्लाबा समाव बेबायदि जि ड्रेसफोरखौ गाननो गोसो जादों जि गाननाय-जोमनायफोर। खौ गाननो गोसो जादों बेबायदि गाननाय-जोमनायफोरखौ गाननो हाया जायो बेनि थाखाय आं सानोदि। गोजां बोथोरानो साबसिन नाथाय ओ जों दावबायनायनि बेलायाव बुङोब्ला जों। ओ दावबायनायखौ जों दैज्लाङावबो खालामनो हायो। आरो मेसेङावबो खालामनो हायो जों मेसेङावहा जोंनि ओ बे जा जि जायगा। फोरावहा गरम जायो बे जायगा। जोङो दावबायनो हायो आरो ओ दैज्लां बोथोरावहा जाय जायगाफोराव गुसुखा। जाय जायगाफोराव ओम गासै बोसोरानो गुसु जायो बेबायदि जायगाफोराव जोङो दावबायनो हायो।
नोंथाङा माबे मोनसे बेबायदि बोथोर दैज्लां? मेसें बोथोरखो ना गोजां बोथोरखो ना बेबायदि गरम बोथोरखौ मोजां मोनो?
ओ आंबो गोजां बोथोरखौनो मोजां-मोजांसिन मोनो ओ नों। थाङासो दानिसो बुंलांबाय ओ गोजां बोथोराव जोंहा। ओ गोजां बोथोराव जोंहा ओ गानफब-जोमफब आरामसे। ओ लंपेन्ट, गस्ला, जुथा, घरि बिदि गाननानै जोङो। ओ मोजाङै थानो हायो आरो न'? गुदुं-गुदुं ओ बेनिफ्राय जोंहा ओ गोजां बोथोर। गोजां बोथोरबाथाय जोंहा ओ फुजा मेलाफोराबो ओ बारासिन जायो। बेनि जाहोनाव जोङो फुजायाव थांनो थाखाय। ओ बिदिनो जेकेट, लंपेन्ट, गस्ला बिदि गान। फब जोमफब थांनो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय गरम बोथोरावबो आरो जोंहा। ओ बिदिनो गरमजों जोंहा ओ। औ।
औ ओ मोजा जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै। ओ दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।
अ। आंबो नोंथांजों ओ सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां अ एसेनोसै।
औ।